हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दा?
आङो ओरैनो दङ दायो नोंथां।
औ नोंथाङा होनबा फ्रियैनो दंबा आंजों दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
औ दे होनोमबा जोंहा दिनै हबा गुबुन मोनसे आयदायाव सावरायनोसैलाय सानैजों
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ औ मोनसे आयदायावनो सावरायजाबाय थाया नालाय।
औ औ नोंथां।
औ औ दे होमबा जोंहा सानैजों बांग्रिंनि सोमोन्दो रायलायलायनोसै सानैजों औ औ बांग्रि होनबाथ' नोंथाङाबो मिथिखागौ
औ मिथिगौ नोंथां।
औ बांग्रिं बांग्रिं मावबा जोंहा मा मा खहा जायो मिथिंगायारि मा मा खहा जायो बेफोरबायदिनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होग्रोदो दे
औ नोंथां
औ
बांग्रिं होनोब्लाथ' जोंहा बांग्रिङा गोबां जोङो बांग्रिं फैयोब्ला बा बांग्रिं मावोब्ला जोंहा गोबां माने खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ गांग्रि बांग्रिङा मानो जायो होनबा जोंहा गेस जाना थानायनि थाखाय थाखाय बांग्रिङा मावो होननायखौ आङो मिन्थिदों नङा होनबा नोंथां औ जायो मावो बे बेफोरबायदि होननानै आं मिथिदों आरोना नोंथां औ औ औ नंगौ नोंथां बांग्रिं मावोब्लाथ' जोंहा गोबां बिदिनो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जों माने आङो इन्टारनेटफोर आथिखालावथ' गोबां इन्टारनेट फेसबुक बायदिसिनाफोरावहाय इउटुबफोरावहाय गोबां नुनो मोनसै नङा होनबा नों नोंथां औ औ जेरावहाय जोङो मबाइल नायोब्लानो जोङो बांग्रेंफोर मावोब ब्ला जों द' सिरिेन निउस नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
औ औ
औ बेफोर औ औ बेफोरावहायो जोङो गोबां माने गिदिर गिदिर गिदिर बिलदिं बा हा गावस्रानाय बेफोरबायदि खौहाय जोङो गोबां नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां औ सेभेन पयेन्ट ओइट पयेन्ट गाहाम मावनायखौहाय जोङो नुनो मोनो गुबुन जायगायाव ङा होनबा नोंथां औ जेराव जोंनि जायगायावहाय बारा इसिबां बेफोरबायदि मावनायखौ आङो मोनबो फेराखै आरो नोंथां दासिमावहायो औ गुबुन जायगा बा गुबुन हादोरफोरावहाय माने गोबां बिदिनो सेभेन पइन्ट ओइद पइन्ट बेफोरबायदि गाहाम मावलायनायखौहायो नुदों आरो आं नोंथांनि इन्थारनेटनि गेजेरजों औ जेरावहाय औ मिथिनो मोनदों औ ओमफाय बेयावहायनो जोङो गोबां माने गिदिर गिदिर बिल्डिं गोबां बिदिनो न' बायसिननानै ओ सुबुं सुबुंनि जिउ खहा जानाय बेफोरबायदि खौ नुनो मोनदों औ जेरावहाय बिदिनो गोबां माने लामा सामा गावसानाय हा गावसानाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो नोंथां। औ जेरावहाय जोङो बा सुबुं माहारिफोरखौ आलाय सिलाय जानाय न'फोर न' बां बायजानानै अबाव थानो अबाव मानो जानाय बेफोरबायदिखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ औ औ बांग्रिंफोरजों आरोना औ।
बिनिखाय जेरावहायो बांग्रि मावोब्ला जोंहा गोबां खहा आरो ना नोंथां ना हानद्रेदाव हानद्रेद फारसेन्टआनो खहा होनजायो नङा होनबा नों
औ औ औ जोंहाथ' बांग्रि मावबाथ' औ बिरादनो मिथिंगायारिसो खहा जाखायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां औ जेरावहायो जोङो गामि एरियाब फोरावथ' बेफोरबायदि दाउ बायदिसिना बेफोरबायदि दैनाय बा गनाय बेफोरबायदि थायो नङा होन नोंथां न' न'नो औ औ जे बेवहाय जोङो दाउफोर दैनाय बा गनाय बेफोरबायदिया बायदि समावहाय माने बांग्रिंफोरा मावोब्ला माने ओ जोंहा गोबां माने दावदैखौहाय गला जायो इदि होननाय खोनादों आरोना नाथाय जोङो मेगनजोंबो नुनो मोनो गला होयालाय जामारो दावदैया मोजां थाया नङा होमबा नोंथां।
उम उम बिनिफाय फिसा ओंखारनो रोङि जायो आरोना।
औ ओ बिनिफ्राय जोङो बि दिनो बांग्रिंफोर मावोब्ला जोङो गावखौ माबोरै सेफटि लाखिनांगौ बेफोरखौबो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनोसै नोंथां।
औ दे दे।
औ ओ बांग्रिंफोर मावोब्ला जोङो बिदिनो ओ लांदां जायगायाव थानांगौ आरो नोंथां बिदिनो न' बायदिस दिनाफोरावहाय थादोंबाबो जोङो बैसां सिं बा जोङो ओ आरांगासिं थेबोल सिं बेफोरबायदियावहाय थांगौ होननानै जोङो बिजाबफोरावबो मोनबोखादों नङा होनबा नोंथा औ। बेफोर औ जेरावहाय जोङो बिल्दिंसाफोराव थायोब्ला जोङो लांदां जायगायाव थाबैनो ओंखार बोनानै थानांगौ नङा होनबा नोंथां?
औ ओ नंगौ।
बेफोरबायदि सिफथि गावखौहाय लाखिनांगौ बांग्रि मावब्ला होननानै आङो बिज जाबनि गेजेरजोंबो मोनबोदों नोंथां।
औ औ नंगौ औ जों बेफोरबायदि औ।
अब्ला नोंथाङाबो औ दे बुंलाय नोंथां अब्ला नोंथाङाबो ओ बां रिंनि सोमोन्दै फंनैसो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ।
नोंथाङानो जे सिगाङाव बुंलांखाबाय जोंहा। बांग्रिं मावबा मा मा खहा जायो जोंना न बांफोर बांसिन खहा जायो आरो बिदिनो बिल्डिं। गिदिर गिदिर गोजौ गोजौफ्रा बांसिनानो नुनो थांबा बांग्रिं। खौ जों जोंनि। हादरनि बाहेरायावहाय बांसिन बेफोरबायदि जानायखौ नुनो मोनो आरो। बिसोरनि जायगाफोरावहाय औ। जोंनि जायगायावबो जायो होमबाबो फ्रायैनो। खम आरो बांद्राय बेफोरबायदि बिल्डिं बायलायनाय जानो नागिरा आरो जायो जायगा जायगा होमबाबो जोंनि एरिया। आथिं बारा बेफोरबायदि जानो नागिरा आरो जोंना। औ बेफोरबायदिनो बांग्रिं मावबा जोंहा मि मिथिंगायारि गोबां खहा जायो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ औ बुंनो थाङबा जोंना बेदिनो। हाजोनिफ्राय अरगें बेरफ्रुनानै बेफोरबायदि बिदि बिनिफ्राय गेस ओंखारनानै औ खाथिनि दंफां लाइफांफ्रा। गोबां खहा जानाय बेफोरबायदि आरो औ आरो जोंनिया बिदिनो नोंथाङानो बुंलांखाबाय न फोर बबायबा जोंहा गोबां सुबुं माहारिया गोबां खस्थ जायो बहाथ थानो बहा मानो जायो औ आरो न औ न फोरबायबाथ जोंहा बिदिनो होसिनजानानै थैनांगौ गोनांबो जायो आरो। जिउ गारनांगौ गोनांबो जायो औ औ बेखायनो जोङो। औ नोंथाङानो बुंलांखाबाय जों। बांग्रि मावबा लांदां जायगायाव थानांगौ होननानै। मानो होनबा औ। जोङो न बायनाय दंफां बायनायफोरनिफ्राय रैखा मोनो आरो। लांदां जायगायावहाय थाबा औ आरो न सिंफ्राव। न सिंफोराव थाबाथ जों आरांगा सिंफोरावहाय थानांगौ होन्दोंना बैसां सिं फ्राव जोङो न बायसिननायफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय थानांगौ गोनां जायो आरो।
औ गावखौहाय जोङो सेफटि खालामनो औ।
औ औ जोंनाथ बांग्रिं मावबा थाय बिदिनो लैथोफोरनि दैयाबो जोंनिया गोबां खहा खालामो आरो खाथि थि खालायाव थानाय जायगाफोरखौ। सुनामि सुनामि फैयोना जोंनिया सामि होननाय मोनसे बेफोरबो। औ बांग्रिंफोरनि थाखायनो सोमजियो आरो जोंनिया। बांग्रिं मावनायजों सुनामिफ्राबो सोमजियो आरो।
औ नंगौ
आरो औ बेफोरबायदिनो हाफोर गावस्रानानै जोंहा। बिदिनो आबाद फसलफोरखौबो नस्थ खालामो आरो। आरो औ बिदिनो हाजोफ्राबो। अबेबा हाजोफ्राबो इदिनो बायलाजोबो आरो अबेबा अबेबा जायगायाव इदिनो। गोथौ गोथौ हाखर सोमजिसिगोन। अबेबा जायगायावहाय गोजौ हाखर सोमजिसिगोन बेफोरबायदि मि थिंगायारि जोंहा बांग्रिं मावबा मिथिंगायारि गोबां खस्थ स्थ जायो आरो इदिनो गोबां खहा जायो आरो।
नोंगौ थारैनो।
औ औ
औ
बेफोरबायदिनो बांग्रिंजों जोंहा गोबां खहा जायो आरो सुबुं माहारिया।
औ नंगौ नोंथां
औ बांसिनानो होमबा जोंनिया बिदि औ। आबाद फसलफोर जि औ। दंफां बेफोरबायदिनो अरगें बेरफुनानै जोंहा दंफां लाइफांफोर नस्थ' जानाय बिनिफ्राय गेस सोमजिनानै जिब जुनारा थैनाय। बेफोरबायदि जायो आरो औ।
औ नांगौ
उम
गोबां माने जोङो बांग्रिं फैयोब्ला गोबां माने जोंनि जिउआवहाय बा सुबुं माहारिनि जिउआव गोबां खहा लाबोनायखौहायो जोङो नुनो मोनगासिनो नङा हबा नोंथां?
औ औ नंगौ नंगौ
औ जेरावहाय आं सानो जे जोंनि आबहावाफोरा हायो ओ मा गारजि जानायनि जाउनावहाय बा बांसिन मैला जानायनि जाउनावहाय बेफोरो गेस जानानैहाय जायोखौहायो आं सानह
औ औ औ बांग्रिं मावनायनि औ बांग्रि मावनायनि मेन जाहोनानो जोंनिया जोंनि आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायनो जाहैखायो आरो।
औ
बेफोरबायदिनि आबहावा गाज्रि जानानै बेफोरबायदि गेस ओंखारनायनि थाखायनो बांग्रिङा जोंनिया सोमजिखायो आरो।
औ थारैनो बांग्रिंआ हायो गेस जाबासो माने ओ हाखौहायो मावग्लुंहोजोबनानै बाहेरायाव ओंखारबोयो नालाय बे गेस अभार जाबासो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ
बेफोरबायदि गेसफोरनि थाखायनो जोंनिया बांग्रिंआ सोमजियो आरो। जों औ जोंथ' मबाइलफोरनि गेजेरजोंनो नुखायो गुबुन हादर फ्रावहाय गोबां गिदिर गिदिर बांग्रिं फैनानै बेफोरबायदि न'फोर बायनाय सुबुंफोर थैनाय लैथोफोरनि दैफोरा बिदिनो बायनानै न'फोरखौ नस्थ' खालामनाय सुनामिफोर जानानै। बेफोरबायदिखौ जों मबाइलनि गेजेरजोंनो गोबां नुनो मोनबोखादोंना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नुबोदों।
औ होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथांजों बांग्रिंनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां।
औ आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नों
औ दे औ दे होमबा नोंथां जों बे खिनियावनो दोनथ'लायनोसै औ औ दे दे।